हेल' हेल' खोनादों ना नोंथां
हेल'
औ नोंथां खोनादों
अ
नोंथां नै दा आं दङ दंनाया गामिनि फिल्डआवनो दङ माने बिदिनो एसे थाबायबोदों
नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो
नोंथां दा बर्थमान आं जाथ'वाखैमोन जानाया माने उखैनाय मो निखाय जाथ'वाखै आं ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखांबाय नामा?
जाखांबाय नोंथां
अ मा ओंख्रि जाखो
जोंना माबासोमोनलै अनलाजों दाउसोमोन नोंथां
अ जोबोर गोथाव माथो
औ नोंथां खबरफ्रालाय माबायदि?
दा खबरा बर्थमान थिगैनो
औ मोजाङैनो होमबा ना अ नोंथाङा दायो फ्रिब्ला नोंथांजों आङो एसे सावरायनो होननासो फैदोंमोन नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला सावरायजागोन ना नोंथां
औ दे नोंथां रायज्लायनो हागोन नों ट'पिकखौ बुंबानो जाबाय
औ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बिबारखौ बिबारा जोंनि नि थाखाय मानो गोनांथि एबा बिबारनिफ्राय मा मा बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां दा नोंथाङा जोबोर मोजां माने मोनसे टपिक लानानै फैदों बिबार होननानै बुंदों नोंथाङा होनबा आं बुंनो हागोन हानाया आंनि एसे एनै मिथिनायखौ नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय
औ औ जागोन नोंथां
दा जों बिबार होननाय लोगो लोगो मोनसे माने जोंनि गोसोआवहाय मोनसे रंजाखांनायखौ जों मिथिनो हायो ना माने हमदांनो हायो ओ जेनेबा हमनानै ला जोंनि ननि बारिफ्रावनो जोंहा माने गार्देनफोराव जों गोबां बिबार गायनानै दं आंनि माने गोसोआ एखे लोरबां जानानै दं आं आं बे बिबारफोरखौनो नायोब्ला माने आं गोसोखौहाय माने सोलायनाय मोनखायो माने मा होनोमोनलाय मोनसे फुरथि नाङो आरो बिबारनाव बेबायदि मोनसे गोहो थायो औ जोंहा बिबारजों मा मोननो हायो बिबारजों मा मोननो हायो होननानै बुंदोंमोन नालाय नोंथां दा मोननो हानायाथ जों गोबां मोननो हा थायो दा आं फार्स्टआव बुंनो थाङोबा जिब जुनारनि थाखाय एसे बुंनो दा जों हमनानै ला जोंहा बेरे थायो खिरि थायो बिदिनो बायदि बायदि बेलेग माने फिसा फिसा जोंहा थायोना नाय बेफोरो माने गावसिनि थांनानै थानाया गासैबो माने बिबारजों सोलियो मानो होनबा बिबाराव जे रो रस थायो नङा होमबा बे बेरे बा सिखिरिफोरा बे बिबारनि रसखौनो सोबनानै माने गावसोरनि माने मोनसे आहारखौ माने इसोरो जाफुंहोयो आरो आं मिथिनाय बायदिबा औ ओमफ्राय जोंहा बिबारखौ जोंनियाव मा मोननो हायो होनबा जों जोंहा सब बुस्थुआनो बांसिन फ्रायावनो जों बाहायनाय जायो जेरै हमनानै ला अबेबा हाबा खेरा जादोंब्ला जों बेवहाय गोबां साजायनाय मानायाव जों बाहायगोन बिबारखौहाय जोङो बा हमनानै ला जों हौवा गोदान हिनजाव गोदानखौहाय जोङो बिबारनिनो माला गानहोनानै जों साजायो समाय होयो मोनसे ओमफ्रायो जोंहा बेफोरावल नङा बिदिनो हाबा खेराल नङा जेरै हमनानै ला फुजा बा सोरनिबा बारदे माबा मोनसे प्रग्रामफोर जायोबा जोंहा माने हमनानै ला जों बेयावहाय बाहायनाय जायो जों आरो सोरनिबा माबा मोनसे जायोबा जों बेखौ गिफ्ट महरैबो जों बाहायनाय जायो बुके होन होननानै बुङोना जों बिबारनि जे बुखे बानायो जों बेखौहाय बानायनानै माने गिफ्टफोर होनायावबो जों गोबां बाहायो आं मिथिनाय बायदिबा नोंथां औ ओमफ्राय बिदिनो बिबारफोरजों गोबां रोखोमनि जोंहा बाय बायदि बायदि बानायो जेरै हमनानै ला जोंहा थावफोरबो बानायनाय जायो बिबारजोंहाय नोंथां
ओ जेरै हमना ला जोंहा सानफ्लावार बिबार जों सानफ्लावार बिबारजों जोंहा थाव बरनो जों बे थावखौनो जों बाहायो ना औ फेरेदनानै ओमफ्राय बिदिनो बिबारखौहाय जों जानायफोरावबो जों बाहायनाय जायो बिदिनो हमना ला केकफोर बा बानायनाय बा माबा मोनसे बिदिनो माने जों गोदै बुस्थु सुइथफोर बानायनायाव जों बिबार खौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जों लोंनायफ्राव बाहायो जेरै हमना ला सा एबा कफि जों बेफोरावहाय हमनानै ला बे गलाब बिबार जों गलाब बिब बिबारखौहाय बाहायनाय जायो माने एसे होनानै मोदोमनायनि थाखाय बा टेस्टनि थाखाय ना नोंथां
औ बिदिनो हमनानै ला जों आरो जों बे बिबारजोंनो गोबां जों दामि दामि जों पारफिमफोरखौबो जों बा नायो गिदिर गिदिर ब्रेन्ड फोरावहाय जों बिबारनि जोङो माने रसखौ जों होखाथार रो जों फारफिउमफोर बानायनायाव मानो होनबा बिनि जे सेन फैयो गोबां माने मोजां जों गोथां बिबार गोथाङावनो जों जेब्ला बिनि खाथियाव जोङो एरायलाङो होमबा बिनि मोदोमनाया जोंनि गन्थं सिङाव हाबलांनानै जों फ्रेस फिलखौ जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां दा बिदिनो हमनानै ला जों मेडिसिनफोर बानायनायावबो फोथायो नोंथां मा होनोमोनलाय जों बिबारखौहाय बिदिनो गोबां फिसा फिसौ बा गिदिर जों मुलि फोर बानायनायाव जों मेडिसिन बानायनाय जायो बे बिबारनि जों हेल्पजोंनो
आरो जों बुंनो थाङोबाबो जों माने बिबारजों जोङो जों गावनि जिउ खुंनायावबो मोनसे सहाय मोनो सोरबा मानसिया जेन जेनेबा जों बिबारनिनो जोङो मोनसे गार्देनफोर बानायनानै दोनोब्ला बेखौ जों फाननानै बिबारफोरखौ जों फुलि फाननानै जों रां आरजिनो हागोन बा जों बिदिनो बुखे गिफ्ट बानायनानै रां आरजिनो हागोन बिदिनो जों नार्सारिफोर बानायनानै माने एसे एनै फिसा फिसौ गावनि जानो लोंनायनि थाखाय जों बर'ननो हायो जों बिबार जों बिबार फोरनिबो मोनसे आबाद मावोब्ला बिदिनो जों बेफोरखौहाय खालामनो हायो आरो ना नोंथां। दा ओंखायनो जों बिबारजोंनो गोबां सहाय मोनबोगासिनो जोङो फारसेनिफ्राय जों बुंनो थाङोबा बिबारा मोनसे रेसपेक्टसो नोंथां। रेसपेक्ट मोनो माने जों बिबारजोंहाय जों फारसेनिफ्राय जों फोरमायखाबाय हमनानै ला सोरनिबा बार्डेआव जों बिबारजों जों गिफ्ट होनाय बे मोनसे रेसपेक्ट जाहैबाय। जुदि सोरबा मानसिया गावनिनो जिउ खोमानानै थाङो जों बेफोरावबो जों बिबारजों जोङो बिदाय होयो। लास होननानै बेबो बेफोर मोनसे रेसपेक्ट ना नोंथां आंनि नुनाय बायदिबा।
औ नंगौ
दा नोंथां आं बुंजोबबाबो जाया बुंनांगौथ' बुंनांगौबा बिराद गोबां खोथा ओंखारो नाथाय नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा आं माने नोंथांनिफ्रायबो खोनासंनो एसे गोसो जादों मोन
फोरमायनो हागोन बिबारनि ओ एसे नोंथांनोबो आं फोरमायनो सानबाय आंनि रोंगौथिखौ एसे फोरमाय नोसै आरो नोंथांनो। ओ बिबार होनोब्लाथ' जोंहा मिथिखायो नङा होमबा नोंथां ओ ओ गोबां खालार फोरनि गाबफोरनि जेरै ओ माने बिबारफोर दं जोंनि मेगनखौ जेरै एट्रेकटिभ खालामो नङा होमबा नोंथां जेरै माने जोंनि न'फोराव जोङो ओ जेरै जोङो बिबार फोर गायोब्ला जोंनि न'फोरनि जों उसुं उसुं जों बिबार गायोब्ला माबायदि एट्रेकटिभ जा यो जोंनि मेगनफ्रा एबा जोंनि ओ न'आव न' न'खौ जोङो साराउन साराउन दिं जोङो बिउटिफुलयै साजायोब्ला जों माबायदि समायना नुयो। जों माबायदि जोंनि गोसोखौ जों ओ जों हेपिनेस खालामनो हायो जोंनि बिबार गायनांगौआ माने जोंनि जोंनिनो माबा मोन से आरोना ओ जोंनो बिबारखौ गायो ब्ला जोङो माने जोबोद माने मोजां जों बिबारखौथ' जों जोंनो नांखागौ मानो होनोब्ला जो बिबारा जोंनि खामानिफ्राव जोबोद ओ माबाया हेफाजाब होयो। नोंथां नोंथां होननाय बायदि गोबां माने बेफोर जोंनि खामानि फोराव होयो एबा रेसपेक्ट माबा मोनसे सेरेम'नि एबा फांसनफोराव गोबां माने ओ साजाय जायो आरो एबा मोनसे एबा बेबायदिनो गिफ्ट होनानै बेबायदि माने गोबां सुबुंफोरनो बेबायदिनो आखाइयाव बिबार होनानै बिदिनो रेसपेक्ट होनाय एबा गावनि ओ बिमा बिफाखौ मान होनायावबो बेबायदिनो ओ मादार्स दे एबा फादार्स दे फोरावहाय बेबायदि बिबार होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। माने गावनि बिमा फिफाखौ मान बाउनायावबो माने ओरैनो बिबारखौ होनांगौ जायो जों। माने बिबारा मोन से जोंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनसे रेसपेक्टफुल लि होनजायो जोङो बिबारा माने बययावबो माने बाहायजायो जोंनि मोजां खामानिफ्राव जेरै ओंखायनो सिखिरिफोराबो बेबायदिनो एम्फौफोराबो बेबायदिनो ए बिदै सोबो सि माबाखौ आ आ बिबारखौ बेबायदिनो बिसोरबो मोजां नुनानै बेबायदिनो ओ फैसिगोन फैनानै बवा मासे समायना होननानै ओ बे ओंखायनो फैयो बिसोरो सिगिरि फोर रा‌ बिदै सोबसिगोन मोजां मोजां नुनायखाय बेबायदिनो गोबां माने बिबार फोरखौहाय बेबायदिनो नोंथां होननाय बायदि गोबां माने बायदिसिना रोखोम ओ पारफिउमनो बेबा देलायग्रा गोबां मा रोखोमनि ओ दामि दामि पार फिउमफोराव बा बाहायनाय जायो। मानोहोनोब्ला बेफोर ओ मोदोमनायनि ए एबा बिबारजोंसो गासिबो फारफुमफोरखौ जों बानायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? आरो बे बायदिनो ओ मानसि रुंसारि जानाय एबा थैनायावबो बिदिनो बिबार होनानै बिदाय होनाय नोंथां होननाय बायदिनो बे बायदिनो गोबां माने रेसपेक्ट रेसपेक्ट आरोना बिबारा आरो बे बायदिनो हाबा हुखाफोरावथ' बिबार नङाब्लाथ' जाखाया आखाइयाव बिबार लायो हिनजाव गोदाना नङा होनबा नोंथां? आरो बे बायदिनो ओ हाबायावहाय जोंना बे बायदिनो माला गाननायाबो बिबार सो नङा होमबा? बे जोंनि थाखाय माने मोनसे मेन, बिबार जोंनि थाखाय मोनसे मेन बुस्थु जानानै फैबाय। जोंनि लाइफआव। ओंखायनो जोङो बिबारखौहाय रेसपेक्टबो होनो नांगौ माने जोङो गायनो बो नांगौ। बिबार बिबार थायोब्लासो जोंनि न'फोराव एबा पार्कफोराव जोबोद समायना नुयो नङा होमबा नोंथां? जोङो बे बायदिनो ओ जोङो जोंनि रेस्टुरेन्ट एबा गोबां बेफोराव जोङो थाङोब्ला बयबो माने साजायनानै दोनो बिबारखौ मानि थाखाय समायनायनि थाखायसो साजायनाय दोनो माने समायना नुयो बिबार फांसे फांनै थायोब्लाबो बेसे समायना नुयो नङा नङा नङा होमबा नोंथां?
औ।
मानो होनोब्ला बिबारा जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि जानानै फैदों। ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोबोद गोलाव जागोन नोंथां। ओ माने जोबनो थाङा आरो ना नोंथां। ओं नोंथांजों ओ नोंथाङा आंनो बे बायदि ओ दसे सम होनायनि थाखाय नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ नोंथाङा आंनो बे बायदि ओ जोबोद मोजां बिबारनि बारै सावरायनानै एबा फोरमायना होनायखाय नोंखौ हाजासे हाम बाय होनदों नोंथां। ओ गोजोन्थों नोंथां।
औ नोंथांजोंबो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों दे होनबा।
औ दे होनबा दे।